हेल' औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों ।
नोंथाङा बोरैहाय दङ?
अ आङो मोजाङैनो दङो ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ बुंजागोन दे ।
बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
औ जागोन दे ।
ओ ओरैनो नोंथाङा दावबायनायनि बागै माबाफोर मिथिगोन ना गिबियाव एसे फोरमायग्रोना होलाय ।
औ दावबायनाय होनना बुङोब्ला माने जोङो जेनेबा मोनसे दाब जेनेबा जायगा नायनाय फोरखो बुजायनाय जायो आरो ना ओमफाय दावबायनाय होनना बुङोब्ला माने जों जायागा नायथिंनाय बा बेरायथिंनाय बेखौल बुजायनाय जाया माने । जों जेनेबा जों बबा अब खामानियानो जा ओरैनो जेनेबा गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय थांनाय बेफोरबो माने मोनसे दावबायनायाव गोलैयो आरो ।
औ नोंगौ नोंथां । ओ थिग बेबा दिनो ओ दावबायनाया नोंथां बुंनाय बादिनो आरोना ।
औ ।
ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय माने जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जोबोद गोनांथार होननानै ओ सानजायो आरो नङा होमबा? ओ बेजों लोगोसे जोङो दावबायनायनिफ्राय जोंहा गोबां गियानबो मोननो हायो एबा सोलोंनो हायो आरो ।
औ नंगौ ।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय माने बेफोरबायदि ओ दावबायनायाव माने बहाबा दावबायनो थांनो गोनांब्ला माने आथिंजोंनो दावबायनो थाङोमोन । नङा होनबा?
औ नोंगौ ।
ओ आथिखालावथ माने बांसिन खारि मथर बेफोर बादिजोंनो माने बांसिनै समखौ होसोनो हायो हायो एबा खम समनि गेजेरावनो जोङो थांनो हायो आरो
औ
ओ थिग बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बिनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनो गोनांब्ला जोंहा माने दावबायनायाव गिबियाव जोंहा गाननाय जोमनायनि गोनांथि बेजों लोगोसे जागोन मुवा दैफोरनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा
औ नंगौ
ओ जोङो बेफोरखौ माने ओ दावबायनो थांनायनि सिगां थियारि खालामग्रोनाय जायो आरो
औ
थिग बेबादिनो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनायनिफ्राय जोङो बेफोरनिफ्राय बैसोरनि ओ मानसिफोरजों माने गोबां ओ जेनेबा सोलाय सोल खान्थि गोबां गियान मोननो हायो आरोना जेरैहाय जोङो जोंनि रायज्लायनाय रावखौबो माने बैसोरो मिथियो आरो जों बिसोरनि रायज्लायनायखौबो आरो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जेरैहाय बिसोरो बेफोरबायदि गानो माने बिसोरनि थासारि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोङो माने गोबां गियान सोलोंनो हायो आरो
उम अब्ला नोंथांखौ सोंनो सानदों माने औ जेनेबा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंबाय आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा माब्लाबाफोर बेरायनो थांफेरबायना थांफेराखै
औ नोंथां थारैनो दावबायनोथ थाङो ओ बेबादि बिदिनो माने ओ समजों लोगोसे बहाबा लोगोफोरजोंबो थाङो आरो आथिखालावथ' गोबां फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो बासफोरजों दावबायनो लाङो नङा होमबा अ फोरजोंबो दावबायनो थांनाय जायो बेफोराव दावबायनो थांनाबो जेरैहाय जोङो गोबां गियान मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बासाव थांनायाव गोबां रोखोमनि जेनेबा लामाफोरजों नुफेरै दंफां लाइफां बिलाइ बिबार ओ बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरबो नुलांनो हायो आरोना ओ बेफोरनि फ्रायबो जोङो खायफा गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो आरो
औ अब्ला नोंथां मा होनो नोंथाङा माबायदि जायगायाव दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो हारसिं दावबायनानै साबसिन मोनो ना लोगो फोरजों
अ अ अ थारैनो नोंथां ओ नोंथां सोंनाय बादिनो जेरैहाय आंङो हारसिंथ' बांद्राय बिदि दावबायनाय जाया बांसिनै लोगोफोरजोंनो दावबायनाय जायो आरोना जोंनि खाथि खालाओ ओनसोलावथ' गोबां जायगा दङ जेरैहाय हाजो हाला मिथिंगाजों समायना रमायना आथिखालावथ' गोबां माने जोंनि खाथि खाला ओनसोल माने गासै सैबो खाथि खाला ओनसोलाव माने ओ रिजर्ट पार्क बेफोरबायदि दि ओ गोबां दङ नङा होमबा? ओ जोङो बिहु बेफोरावहाय माने थांनानै ओ गोबां जेनेबा मोनथिमै दाउसेन दाउसिन दाउला दंफां लाइफां बिलाइफोरखौबो बिबारनि गाब बेफोरखौबो जोङो मिथिना मोनो आरोना ।
औ ।
बेजों ओ बेजों लोगोसे जोंहा जेरैहाय जोङो ओ खन्थाइ रायथाइ बेफोरबायाददिबो माने बे मिथिंगानि थासारिखौ लानानै बिनि दाउमा दाउसा दैमा दै सा बेफोरखौ लाना माने जोङो मोनफा मोनफा खन्थाइ रायथाइबो लिरनानै दोनथुमनानै जेनेबा बिदि सुजुनो हायो आरोना । ओ बेफोरनि फ्रायबो माने जोंङो दावबायनायखौ सोलोंनो हायो । ओ नोंथाङा ओ दावबायनानै गोसोफोरखौ माबायदि मोनो आरो दावबाय फेरबायना अबावबा?
नोंथाङा मा होनदोंमोन खेबसे होनफिनलानाय ।
नोंथाङा बहाबा दावबायफेरनानै ओ दावबायनानै बेफोरबायादि गियान आरजिनो हाफेरदोंना?
औ । जेनेबा दावबायनायाथ' दावबायबाय आरो ना औ माने आंङो एसे हाजो हाजोआरि ओनसोल फोराव माने दावबायनानै साबसिन मोननाय जायो माने
औ औ ।
माने बेफोराव थाङोब्ला जोङो मिथिंगायारि नुथाय बायदिसिना दावसिन दावला दावसा बा जिब जुनार बायदिसिना नुनायजों लोगोसे जोंनि गोसोआ माने गोजोननाय मोनो आरो ना औ माने जोङो जे जेबो लामा एसे एसे जिंगायाव थायो बा टेनसनाव थायो बेनि थाखाय जों माने गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय माने दावबायनो थांनो थांनाय जायो आरो गावनि गोसोखौ एसे गोजोन होनो थाखाय
माने जोङो बहाबा न'फोर' हारसिङै थाबा जेनेबा मा मायबा मोनसे सान थांङो एबा दुखु जायो नङा होनबा? थिग बेबायदिनो जों अबबा लोगोफोरजोंबो जेनेबा अबावबा जों साइकेलजोंबो थाङो खाथिफोराव जों आं दावबायनाबो थाङो बेबादनो जो- ङो माने दा लोगोफोरजों दावबायनानै माने गोबां गोजोननाय मोनो आं आरोना बेजों बारहावा जेरै बिफां लाइफां बिबार बेफोरखौ नुनानै जों गोजोन आरोना बेबायदिनो जों माने ओ बेबायदि जों मोजां मोनो
औ अब्ला नोंथाङा दावबायनो
ना बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
ओ नोंथाङा दावबायनानै जों जेनेबा दावबायनायाव जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि थाखाय गोनांथार ना गोनांथार नङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि बादिब्ला?
औ दावबायनाया जोंनि थाखाय जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने गोनां थि जायो आरो औ औ जेनेब्ला जोङो दावबायनाय होनना बुंब्ला माने जेनेबा जोङो मोनसे खामानि लाना लायोब्ला आरोना हमना ला आं खामानि लासिगोन आरो ना जेब्ला जों मोनसे खामानि लानानै जेब्ला बे खामानिखौ मावफुनो थांनो गोनां जायो अब्लाबो माने बेनिफ्राय बेसिम थांनो गोनांबा जों बेखौ दावबायनाय होननानै सान
औ नंगौ औ नंगौ नंगौ
बिब्दिनो जेनेबा जोङो दावबायनानै जेनेबा गोसोनि गोजोनखौल' माने दावबायनानै होनना बुंनाय जाया माने। जों खायसे खामानिखौ लानो मावनो थाखायबो थांनायफोरखौबो माने दावबायनायाव गोलैयो आरो
औ औ नंगौ बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालाव मानो जोंनिफ्राय माने ओ गोबां गोजान गोजान जायगायाव माने खायफा खायफा सुबुंफोरा माने ओ सोलोंथाइ लानो थाङो नङा नङा होनबा ओ जेरै अ माने बेफोरबो जोंनि थाखाय जिउआव मोनसे मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै आं सानो आरोना बेजों बेजों लोगोसे बुंनो थाङोबा जोंहा माने ओ उन्दै खुदिया जोनोम जानायनिफ्राय बियो मोनसे न'खराव जोनोम जायो आरो जोङो बेनिफ्राय माने बेखौ माने राव फोरोंनायनिफ्राय गाननाय जोमनाय बेखौ आरो सोलोंथाइ होगोन नङ बेखौ होगोन होनब्ला माने फास बिनि बिमा बिफा एबा सोद्रोमाफोरा होगोन माने बेफोरबो माने सासे उन्दै खदियानि दावबायनाय होननानै जोङो सानो आरो माने
औ
अ बेजों लोगोसे आरो जोङो बहाबा दावबायनो थांनानै माने जोंल' दावबायनो थांनानै जोङो बैफोरनि नुथायफोरखौ माने आजि आथिखालावथ' माने गोबां मबाइल बेफोरदि लायाखायो नङा
औ औ
बेनि गेजेरजों मे जोङो सावगारि सेबखांना लाबोनानै माने जोंनि खाथि खाला ओनसोल नुफेरि थांफेरि मानसिफोरनो मानोे जोङो बेखौ दिन्थिफैनानै एबा बैसोरनि थासारिया माबाददि बैसोर माबाददि गानो जायो माने बेफोरखौ जोङो मोजाङै बुंथिना होनो हायो जेनेबा खाथि खालानि मानसिफोरनो जेनेबा खोन्थाफैनो हायो बेफोरखौ जोंनि दावबायनानै मोननाय मोनफा मोनबा सोलोंथाइ एबा गियानि होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ माने जेनेबा जोङो फारसेथिंनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला माने दावबायनाया जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि थानो हायो आरोना जेरै जिउयारि दावबायनाय बा जों जेनेबा ओरैनो रंजा गोजोन खालामनो थाखाय दाव बायनाय बेफोर बेलेग माने ओमफाय गावनि जेनेबा नों सोलोंथाइ लानो थाखाय थांनो दावबायनाय बेफोर बेलेग बिदि आरो गावबा-गाव आलादा आलादा माने
औ औ बिदि माने बिदिनो माने दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो आरोना अब्लाबो माने गोदोथ' जोङो बहाबा दावबायनो थांनो गोनांब्लाबो माने मोसौ गारि जेनेबा बेबायदि गराइ गारि बेफोरजों था थाङो होनना जों मिथिना मोनोमोन आरोना
मोसौ गारि गराय गारि।
औ नोंगौ औ माने ओ गोबां सम लायोमोन जेरै बहाबा बिनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबाबो माने थाबायना थांनांगौ थांनायखौ जों मिथिनो मोनोमोन मोन आरोना ओ आथिखालाव थ' माने जोङो बांसिनै थाबायनाय उन मला जेरै गोबां रोखो रोखोमनि गारि मथर साइकेलफोरजोंबो थांनो हायो नङा
औ गारि मटर साइकेलबो थाङो, बेनि अनगायैबो जोंनाव दं ट्रेन बा ओमफाय अख्रां जाहाज दङ जाय अख्राङाव बिरो माने अब्ला नोंथाङा दा बायनो थांनाय समाव जेनेबा जो जोङो रंजा जेनेबा लोगोफोरजों मालाबा जोङो दावबायनो थाङो ना बेफोरबायदि समाव नोंथाङा माज जों दावबायनो थाङो बांसिनानो
अ बांसिनै जोङो बेबाददिनो बासफोरजोंबो थांनो थांनाय जायो आरो बिदिनो ओ इसे खाथि ओ इसे खाथि खाथि खालानि ओनसोलफोराव माने ओ दाव थाबायनायफोरबो थांनाय जा जायो आरोना ओ बेफो फोर दावबायना थांनोबो जोङो थाबायना थांबा बासफोरजों थाबावो माने गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय जों लामाफोरोथिं बबेबा मासे जेनेबा जिबफोरखौ नुफेरैखौबो नुनानै जों गोबां बिनि बागै मिथिनो हायो नङा होमबा जेरै बिफां लाइफां बिफां बिबार बेफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोथोरजों लोगोसे जोङो गोबां न'खरजोंनो एबा लोगोफोरजोंनो जोङो जेरै ओ बहाबा पिकनिक जानाय बिदि जानाय लोंनायनि थाखाय थियारि थाङो आरो नङा होमबा
औ नंगौ
जोङो बेफोराव गोबां रोखोमनि दै ओ जेनेबा नोंङो ओजों थांनानै जाहैनाय बेरायनो थांनाय माने जों बेफो फोरखौबो लांफा खानांगौ जायो अब्लाबो माने जों बेफोरखौ माने गिबि खेब थांनायाव बांद्राय मिथियाबो जानो हा हायोना ओ अब्लाबो माने जों थांनानै गोबां जेनेबा मिथिना फैयो माने बेफोरबो जोंनि थांनानै गियान मोनना फैनाय आरोना
औ नंगौ
बेनि उनाव जोङो थांबा बेफोरबादि थियारि खालामनांगोन बेफोरबादि बेसादफोरखौ लांफानांगोन इदि साननाय आरो बेफोरबो माने जोंनि मोनफा मोनफा जेनेबा दावबायनानै मोननाय गियान होननानै आं सानो आरो नोंथाङा नोंथांमोननि खाथ औ औ नोंथां अब्ला नोंथाङा नोंसोरनि खाथिफोराव बेरायनानै मा मा गियान मोननो हायो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ दावबायनायनि गियान होनना बुंङोब्लाथ एसेबां जेनेबा बुंनानैथ जों बुंजोबनो हाया नालाय औ बिदिनो मोनो जेनेबा गोबां जेनेबा जों खायसे मिथिफेरि बाथ्रा बा मि मिथिफेरै नुफेरै खोनाफेरै बेफोरबायदिनो बाथ्रायानो जा जियानो जा माने बेफोरखौ जों मिथिना लानाय जायो आरो माने हेल
औ नोंथां खोनादों
औ खोनादोंना
औ खोनादों थिग बे बादिनो बुंनो थां बा जों माने आथिखालावथ बेबादि ओ मबाइल फन लायो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंङो माने गोबां दावबायनानै माने ओ खायफा खायफा मबेल नायग्रा सुबुंफोरखौ इउथुब बिदिनोनि ओ समाजारि बिजोंनि गेजेर जों मायबा बायदिसिना देखायनो हायो आरो
औ माने जों दावबायनो थांङाब्लाबो समाजारि बिजों बा खायसे मबाइल फोरनि थ्रुयैबो माने जोंङो दावबायनायनि सोमोन्दै मिथ थिना लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। माने बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा दावबायनानै मोननाय गियान होननानै आं सानो आरोना औ औ
अब्ला नोंथां जोंना समा जासिगोन नामा?
अ औ नोंथां दे बिदिब्ला बेयावनो दोनथ'बाय।